औ नोंथां खोनादो ओ खोनादो दे खोनादों अ ओम अ माथो खालामगासिनो नोंथाङा अ आंथ' बि औ गेजेरावनो दङ जिरायनानै दहाय एसे माबा सकफोराव थांदोंमोनलां सकाव थांनानै एसे मैगं बाजारफोर खालामदोंमोन उनाव फैनानै जिरायदों औ औ ओ नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो
नै आङो माबासो नै ओंखाम जाखांनानै दसे जिराया दङ दसेसे जिर दा नै मेपफोर नायलाबाय थादोंमोनलै इण्डियाननि ऐ ए एगजामफोरनि थाखाय रेदि
आदसा सा सा मेप नायगासिनो नामा नोंथाङा भारतनि
थ
अ होनोमबाथ' नोंथाङा भारतनि मेगनि बागै जोबोद गोथौ गियान आरजिनो हाबाय इसे इसे इसे मिथिगौ आरो नै दासो अब्ला आङो नोंथांनाव एसे बे भारतनिनो मेपनि बागै मोननैसो बाथ्राफोर सोंनिसै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन दा
औ
अब्ला जोंनि भारतआवलाय बबे रायजोआ गिदिरसिन रायजो? जोंनि भारताव नायोब्ला राजस्तानानो गेदेरसिन राय औ औ औ उम उम उम ओ औ उम जोंनि भारतआवलाय भारत हादरनियावलाय पाकिस्तानजों पाक किस्तान हादरजों मा मा रायजो नांजाबना दं? नोंथाङा एसे फोरमायदो । औ ओम अ आतसा आतसा आतसा
नांजाबो
अ अ ओरै सिन हादर साइदखिलाय सिन हादर साइदखि?
औ चिन ओ चिन चिन हादर ओ चिन हादर साइदथिं जोंनिया लादाखआबो नाङो ओरै चाय नाथिं होनोबा ओमफाय नैबो माबायाबो नाङो ओ उत्तर प्रदेश ओ अरुणाचल प्रदेशाबो नाङो आरो ओमफ्राय उत्तर प्रदेश आ नाङो। उत्तराखणड सरि ओमफ्राय हिमालया
अ अ अ ओम ओमफ्राय नेपाल हादरजोंलाय मा माया रायजोआलाय नांजाबा?
नेपालाना ओ उत्तराखा ओ उत्तर प्रदेशआ नांना दङ बिजो ओमफाय
अ अ ओम अ आतसा आतसा आतसा गेजेराव हाब ख'नाय बायदि जायो आरो ना नेपाला? उम उम अ उम उम उम उम ।
ओमफ्राय नोंथां जोंनि माबाया भारतनि चीन हादरालाय मा दिगखि दङ? ओ चिन हादरा भारतनि मा दिग जायो? अ माबा भारतनिफ्राय चिन हादरा मा साइद दिगखि जायो आरो जोंनि भारतनिफ्राय? अ जोंनि भारतनिथ' ओरै सा सानजा जाहैगोन सा सानजा ।
अ
सानजा दिगखि जागोन आरो हाब पाकिस्ताना ओ अ ओमफ्राय पाकिस्ताना सोनाबखि जाय हैगोन नामा । उम
उम नोंथां जों नि नर्थ इस्टि होननाय बे नर्थ इस्टआवलाय मोनबेसे आरो रायजो दङ?
गासै नर्थ इस्टखौ बुङोबा बेयाव सातथाफोर रायजोफोर दङ आरो जेराव जों बुं नो हागोन ओ मेघालया आसाम ओमफ्राय उत्तर प्रदेश ओ सरि
फाय इदिनो ओ नाङा दङ आङो बावबाय एसे एनै नोंथां। बिदिनो सातथा नाङा दं आरो नर्थ इस्आव ओमफ्राय आं बेनि बेयाव माबायाव थांखांबाय आङो सिलं ओमफ्राय मेघालय थांखांबाय मेघालआवथ' नोंथाङा थाङोब्ला पाहार नुगोन आरो
एसे फोरमायना होलायसै नोंथां मेघालय रायजोनि माबाफोरखौ
औ औ माने नोंथाङा माबायाव मा होनो मेघालआव थाङोब्ला बेयाव पाहारफोरजों बुंफबनाय जायगाफोर नुनो हागोन आरो जेराव नोङो दै बाज्रुम एबा मोजां मोजां जायगा ग्रिनारि नुनो मोनगोन आरो जेराव नोङो गोसोखौ गोजोन्नाय मोनगोन बेयाव आङो थाखांदों होनोब्ला
जाया गायफोरा जाबाय उखय आरो आतसा आसा बे बेरायथाव जायगा ना
औ बेरायग्रा जायगा बेयाव आङो
पकियामाव रिभार फेस्टिभेल जायो आरो माबायाव फेब्रुवारि दानफोराव जायो आं एगजेक्ट डेटफोरखौ मिथिला बेयाव रिभार फेसटिभेलाव मोनसे दालांबो बानायो बेयाव बेयाव बिसिनि ट्राइबनि मानसि रिभार फेस्टिभेल खालामनानै मानसिफोरखौ इनभाइट खालामो आरो ओमफ्राय बेयाव टुरिस्टफ्राबो फैनो हायो गोजान गोजान मानसिनि गोजान गोजान हादोरनि मानसिफोराबो फैनायखौ नुनो मोनदों आङो बेयाव ओमफ्राय बेयाव नोङो नाव गाखोनानै नोङो दै बाज्रुम नायनो थांनो हायो आरो ओमफ्राय आरो अमियाम लेक होननाय मोनसे दंबावो बेयावबो थांखांबाय आं अमियाम लेकआव जेराव नोङो लेक नुगोन मोनसे दैमा जेराव निला दैमा नुगोन नो सिपिड बटिं खालामनो हायो आरो बेयाव नोंखौ औ औ आरो बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोर दंबावो बेनि सिङावनो मेघालयानि सिङावनो नों जेराव नोङो थ थांबाबो थांजोबनो हानाय नङा बहुद जायगा दं आरो बेयाव नोंथाङाबो थांबाथाय मालाबा थांबानो जाबाय गोजान गोजान जायगायाव
ओमफ्राय नोंथां मेघालय रायजोआवलाय मा मा खनि मुवा बेसादफोर मोनो ओरै जेरै खैलाफोर बायदि मा मा बेसादफोर मोनो नोंथां एसे बुंनायखौ थ' ख सिला सुनै बेफोरबायदि मोनो होननाय खोनादों औ औ खैलाखौनो जोबोद बिबांनि मोनोनो बेखौ बांसिन खोनादों ओरै सुनै अन्थाइ
औ
ओमफ्राय आरो नि अन्थाइ लाइमस्टन ओमफ्राय आरो ओरैनो मिथिंगायारि बेसे बेसादफोर मोनो दंफां लाइफांफोर बा दंफां लाइफांजों बा माबानाय इ जेरै थकटा काट बेफोरबायदि आरो
औ औ
ओमफ्राय आरो नोंथाङा अरुणचल फुलफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा
अरुणाचल औ थ' आं थांफेराखै नोंथां अब्लाबो आं एसे मिथिगो आरो अरुणाचल
बुंनायसै
अरुणचल अरुणचल जोंनि आसामजों अरुणाचला नांजाबनायानो जेरै जोंनि नै मोननै जोंनि आसामनि दिसतिकफोरजों सरजाबनो फानाय जायो जेरै नै उदालगुरि डिस्ट्रिक्क इयावबो गोलैयो नोंथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्थिमबो थांनो हायो ओ बेयाव अरुणचल प्र प्रदेश मेइन माबायानो केपिटेलानो जाबाय इटानगर बेयाव मानसिफोरा बुहुद थांङो जेराव बेरायनाय बुहुत खोनायो आरो थांनानै इयाव माबा अरणाचल प्रदेशआव माने बरफ गोलैयो आरो फोरा जोंनि आसामनिफोराबो बुहुद थांनायखौ खोनानो मोन्दों आंङो बेयाव जेराव बरफ गोग्लै होननाय खोनादों बेयाव थांङो आरो थांनानै ओ इन्जय लाहैयो आरो
आदसा नोंथां नोंथाङा दे बरफ गोग्लैयो बुंदों जोंनि भारत रायजोआवलाय भारत हादरावलाय बबे बबे रायजोआवथ' बरफ गोग्लैयो नों
बरफ गोग्लैनाय जायगाखौ होनोब्ला बोरै बैथि नायनांगोन नोंथाङा ओओ साहा फारसेथि नायांगोन अब्लासो मोनगोन नोंङो लादाख लादाखआव हिमाचल प्रदेशफ्राव ओ गोलैनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
बे हाजो जिं जिं हिमालय हाजो जिं जिं गोलैनायखौ बांसिन नुनो मोनो बरफखौ लादाखफोरावबो गोलैया आरो हिमाचल प्रदेश काश्मिहिरफोराव बे बेयाव नोंथाङा थांनो हागोन बेफोरावबो
बेफोर जायगायाव ओमाय मानोथ' बरफ गोग्लैयो नोंथाङा एसे
बेयाव ओ नोंथाङा सोंङोब्ला आंङो होनगोनदि बेयाव हाजोनि हाजोनि थाखायबो जायो हाजो गोजौ गोजौ दं साहा साइथिं नायोब्ला ओमफाय बार माने गोजौथिं बोहैयनायनि थाखाय
गुसु बारा ओम औ औ आदसा नोंथाङा अ अ होमबाथ' जोंनि बे ओरै साहा साइतखै भारतनि साहा साइ जोबोद गोजौ गोजौ हाजो दंङ नंङा होमबा हिमालय हाजो होननाया बेयावनो दंना नोंथां
औ नोंथां इयावनो दंथिं बेथिं दंङो
औ आदसा नोंथांनिफ्राय आंथ' जोबोद मोजां ओंथि गोनां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय होमबा नोंथां जोंहाथ' समनि आंखाल आंबो गुबुन दाबसे जायगायाव थां थांनांगौ जोबोद आथुर जादों बेनिखायनो बेखिनियावनो दोनोसै नामा नोंथां औ औ।